उम खुलुमबाय
मा खालामगासिनो दं
दं ओरैनो जिरायनानै
ए मोजांना खबरफ्रा?
औ मोजांथ' मोजाङालाय
जाखांबाय?
औ दहाय फुंनि एसे जादों ओमफ्राय दा सानसुनि जानो दंबावो जाथवाखै
एह मा मा ओंख्रि जाखो?
ओ ओंख्रिथ नङा माबा मोन खार' खान्दाय बि बार ओमफाय खांखिलर लगायनाय भाजामोन
गोथावलै
जासावलाबायबायलै
खार'खान्दायखौ गोखा मोना?
ओ एसे खाथो खाथो मोनो मोननाया।
उम रुगारोबा अ।
जानो हादों हानायालाय रुगार नांगौ ने? रुगारबा।
गो गोखाया खारो एसे उम बांद्राय गोखा जाया जाजासायो।
उम।
ना खर' जों। जि जानो गोथावमोनो आंहा गोखाजों बेजों खार' खान्दायजों ना खर'जों।
अ ओम ओम ओम अ ओम।
मा खालामगासिनो एयो।
आङो जिरायनानै दंथ। थयो।
औ।
थांनाया ओहो।
ओं। मोजां।
ओम ओमफाय नोंहालाय मा खालामदों?
आं ओरैनो जिरायनानै दङ आंबो।
अ। ओमफाय ओंखामफोर जानाय जाबाय?
जाखांबाय जोंहाबो।
अ।
जोंनाबो बेनो नों होननाय ओंख्रियानो।
ए ए ओम।
उम।
सानसिनि जाखाबायना?
सानसुनि जाथवाखै। दा जानो संबावाखै आं दा आमाइनावसो दंफैयोना माबा सोआवसो जायो। नै बाजिसोआवसो जायो।
अ उम। आलासि जाहैदों नोंसा आमाइ मोननाव?
औ माबानि बिनानावनि माबा लेखा होफैदों।
अ ओम। होमबा दा फैफिनगोन।
दा थांथ'आ साननै सानथामसो थानानै।
ए ओम आलासि जाफैदो आरो
ओम गुवाहाटीयाव
ए ओम ओम सा माबाया न'आ गामिया अबेथिंमोनलाय?
माबाया माबा चिराङावनो।
हो
चिराङावनो
सिरांआवनो
औ काजलगावखौ मिथियोना बिनि साहा ओमफ्राय नों नालाय दा फरायबाय थायोना
आं माबाय फरायनायखौ दोनथ'बाय जोबथ'-जोबथ'बाय। माबाफिननासै खन्थि ओ कन्टिनिउ खालामथ'आसै।
बेसेबांसो
आंनि बि ए बि ए खौ खुनुरुखुम कमप्लिट खालामनानै थाथ'बाय।
अ बेसेबां माबायाव बेसेबां बोसोराव माबाया?
ओं गोबावआनो जाबायलैय। माबा टुन्टि थ्रि ना मामोनथाय
नैजौ नैजिथाम। होमबा आंजोंनो एखे नामाथाय आंजोंनो एखेदां आंबो इदिस आंनाबो बिदि समावनो।
ओ ओम नैरोजा नैजिथामना उम नैरोजा नै
औ
रायज्लायनायानो माबा सोदेरनो नागिरोलै
ओ
बिखौनो रायलाय नाङा होनदों बि खौनो ओरैनो मोनफा मोननै सोदेरला जोबो।
उम उम
उम आमफ्राय माइ गायोना गाया नोंस्रालाय
राय्लायनायानो माबा जाब जाब होनफ्लांबाय थायो आंहा
हो
माबा गायनाय जायानो माइखौनो गाया जोंहा ओरैनो गोरान खेथिफोर मावनाय जायो। सबाय सिबिं बेसर फाथो बेफोरखौसो मावलाबायनाय जायो। माइफोरखौ गायनायानो जाया
जायो उम जायगाबा लानो मोनगोना मोना अबे जायगानिबा
जोंनिया
औ
जोंनिया ओरै बिजनि बलामगुरि
ए बे साइड जों औ
उम
साइड जोंथ' बिराद बिदिनो माबाल सबाय बिसर बिदि मावोना?
औ औ अ बांसिन गोरान गोरानखौ गोसो होयो गोरान माने दैलांनि खौबो गोसो होयो होनायालाय
ए
ओ बोसोरसेयाव मोनथामसो आबाद दिहुननाय जायो जोंनिथिंजाय बे मास मोनथाम जो मोनसे ए मास मोनथामजो मोनसेनो
औ
गायग्राफ्रा गायो माइ खौबो गायग्रा दङ। उम फाय होनबाबो गोरान खौबो एसे मावदेरो आरो जोंनिथिंजाय।
ओम बे बास जायगायाव सासे लोगो दङ आंनाबो जों जफरायोमोन फरायसालियाव
फालागुरियाव ना ओरै बिजनि साइदआव
नैबे जोंनि काजलगावस फैयोमोन
अ
फैनायमोन आरो मान औ नोंसि सायदनो
हेलौ उम उम होमबा काजुलगावयाव फरायोमोन नोङो ना? ओम बै माबायावमोन नामा इउ एन आव
बावनोसै खाजोल गावया जोंना
आ
गोजानाव थांनो हायाना खाथियावनो फरायनांगौ जायो ओमफ्राय नों सानबिसेजाखो बेयाव जयेन जानायालाय?
आं गोबावानो जाबाय फार्स्टनिफ्रायनो होनजायो फाय बिदिनो लोगोफ्राबो नांगौबायदि टाइम होलायनो हायाना खम आरो रायज्लायनाया ओमफ्राय दाख्लै दाख्लैफोरनिफ्रायसो एसे माबानाय जादों
ओ बै माबानिफ्राय आदा मोनादि देखायहरदों दोंमोनना? माबायावहाय बैयो। रां बेसेबां मोनो? बिनिफायसो बांसिन मानसि। फ्राय गोसो होदों।
औ।
नङाबा आं।
बेखौथ' मोनथिखायो मोनथिखायो माबामोन होननानै एसे बि जे रां आरजिनो हायो होननानै मोनथिखायो मिथिनाय ओमफाय। एसे उनाव रायलायगोन र एसे उनाव। रायलायगोन र इदि होननानै थानानै। थानानैनो नै ओ टाइमानो। औ लांजोबनाय बायदि जाबाय आरो।
औ।
सासे लोगो दंमोन बियो मालाबानो आंनिफ्राय सनाव हाबनायमोन बांसिन मोननानै देखायबायना आंनो खोन्थाबाय। हाब बिदिबालाय माथो। लांदां जोंहासो सिगांनिफ्रायनो जानानै दासिमबो रायलायनो रोङाखै इदि होननानै। जा एसे रायलायनो खबर लाला बायनाय जादों।
औ आंथ दाबो साबा साद बिदिल रायलायदों।
अ उम उम। रायलायबाय था इदिनो टाइम मोनोबा टाइमफोर फ्रि जायोबा ओरैनोथ एसेबां। ए।
जोंहाय माबायावनो लांनानै जोंनो खोन्थादोंमोन ओमफाय जोंसो बांद्राय।
उम उम उम नआव फैदोंमोन ना ने?
हो?
नोंबो फैदोंमोन बेयाव ओ जों खौ मा लिंहरलायबा ज सावरायनो बेखायनोथ औ औ ए। औ।
आमिन। मिनथिया।
थांबाय थानाय जायोआनो।
अ।
लांदां लांदां
अ नामखौ खोनानाय खोनानाय मोनदों ओमफ्राय मानसिनि महर खौ गोसोआव फैयाखै
अ ओ
लांदां
खोना-खोनाखागोन खोनानायालाय
उम थांबाय थायो जोंबो बिनिनोना जोङो।
फै फैबाय थायोना बिदिबा?
उम बिदिनो माबा प्रग्राम ओइ थांफ्लांलायबायदा
है ओंखारथारनायखौलाय माथो खालामनांगौ
मिनिनो मिनिनोबो मोना होनदोंमोन नामा?
मिनिनायालाय माथो
अ
उम
समाबो ओ नांबागौ एसेबाव
उम ओरैनो दा माबाफोर खामानि मावगोन नामा नों?
दाथ' गैया जे
गैया ना उम बालाय दसे उनाव आं हरफिननि नामा?
औ
ओ
हरबासो मैनोना इदि
माबाबाबो जायो जानायालाय रिसिभ खालामबाबो जायो।
आं सानदों हरनायाल' मोनो।
हमग्रायाबो जायो
ओमफ्राय दाना गेब माबा लांदां दोननो मोना होनदों नामा? रायलायबाय था होनदोंमोन।
रायलायबाय था। सिरि थानाङा।
बे माला जोबगोनथाय?
हुम।
बे खामानिया माला जोबगोनथाय होनदों। जोबबा आरो गोदान फैबावो ने?
जानो आंबो बांद्राय मोजां मोनथिया। माला जोबगोनथाय थाबावनो हागौ।
औ दां। बै माबाया जोब बागौमानि ना?
औ औ उम नांगौ उम नांगौखिनिया जोबागौ मानि थानो हागौ उम।
जाबायनो ना।
ओ हाबावो से से मिनिट हाबावो।
अ।
से मिनिट रायलायनानै ओमफाय दोनबा दोनजाबाय आरो।
औ। बेरायनो थांथ'वाखै जेरावबो।
बेरायनायथ'लै लोगो लायो ओमफाय टारगेटआ माबा जासिनो ओमफाय। फेलें जाफिनो।
सानखानायानो ना
ए। बेराय हैला बायनो लुगै थारदोंमोन बिराद। लोगोफ्रानो मिलायलाया माथो।
गरम बोथोराव दैमायाव एसे दुगैनो मोजां बिदिनो थान्दा गुसु जायगायाव।
पाहारावल नुहुरखायो।
नङाबा। आं थांफेराखै खेबसेबो।
थांफेराखै रा थांफेरिखायनो बिराद थांनो लुगैनानै दंमोन। लोगोफोरखौनो लोगो मोनगोन ना मोनलाथाय, गम बोथोरासो बारग' जोबलाय लांनोसै नामा?
उम सोरबा सोरबा गायनाय फुनायजोंनो थां ओम
ओम जाबाय दे ओनबालाय,
औ
उम दे दे उ